औ खुलुमबाय नोंथां। औ- औ -नों। नोंथांजों आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंनि फिथाइ सामथाय जानायनि बागै आरो मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरनि बाग। एसे सावरायनो होननानै नोंथांनो कल खालामनाय जादों आङो। नोंथाङा। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
नोंथांमोननियाव मा मा फिथायाइ मोननाय जायो बा नोंथाङा मा मा फिथाइ जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिबां गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो आरोना नोंथां। जेरै लिसु खान्थाल थाइजौ। थालिर बिब्दिनो गोबां लेथुक बायदिसिना बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो आरो ना नोंथां। बेखौहाय जोंनियाव। आबादबो मावो आरोना नोंथां। बेखौहाय आबाद मावनानै जोंनि गामियावहाय गोबां। बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनाय। गोबां जौगासारनाय मान सुबुंफोर दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बे फिथाइ सामथाइखौहाय जोंनि ओ ओनसोलाव हाय फाननानै नखरफोराव नां गौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लाबोयो आरो ना नोंथां। आरो बेफोर फिथाइफोरनि मा आं जानो मोजां मोननाय फिथाइानो जाबाय थाइजौ। आनारस खान्थाल बेफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आरोना नोंथां।
नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि साननो सानदों जोंबा गोजां बोथोराव मा मा फि थाइ मोननाय जायो आरो गोलोम बोथोराव जों मा मा फिथाइखौ मोननाय जायो?
औ गोलोम बोथोरावहाय दा जेरै खान्थाल थाइजौ आनारस लिसु बेफोरखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां। गोजां बोथोर आव ओ गोजां बोथोरनि बागैथ' आं बारा एसे मोनथिया नोंथां नोंथाङा मिथिगौब्ला आंनो फोरमायलाय।
औ नोंथां जोंथ' गोजां बोथोराव गिबियावनो बैगिखौबो मोननाय जायो आरो ना गोजां बोथोराव
औ
फिथाइ आरो नारें खमला। औ बिनिफ्राय आनारसखौबो मोननाय जायो गोजां बोथोरावनो बांसिनानो जोङो फिथाइ सामथायाइखौ गोलोम बोथोराव मोननाय जायो आरो बांसिन
औ
औ
बेनिफ्राय नोंथां बेयाव आं मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिब्दिनो फिथाइ सामथायाइनि आबाद मावनानै जौगासारनाय सुबुंफोर दं नामा दंब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
जोंनिथिंथ' बेबायदि फिथाइ सामथायाइनि आबाद मावनानै जौगासारनाय बांद्राय बेफोरबायदि सुबुं नुनो मोना जोंनि ओनसोलाव बांद्राय बेफोरबायदि फिथाइखौ गायबाङा आरो ना एसे खम खमैनो गायनाय जायो माइसिनानो जोंथिं बैग्रि बिफांखौ गायनाय नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय थालिर नुयो आरो ड्रागन फिथाइ बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना बांसिनानो आरो न'खर न'खरथ' जानाय था आरो बांसिनानो लिसु बा लिथुखु थालिर सिलिखा बेफोरबायदि बिफांखौ जोंनियाव गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो नोंथाङा मा मा फिथाइ जाफेरनो मोनखो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन आङो ड्रागन फिथाइ ओ आपेल आंगुर गासिबो फिथाइखौनो मोनजाबाय आरोना नोंथां माने होमब्ला जों उन्दैनि फ्रायनो बेफोर गामि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिखौ मोननाय मोनखायो नालाय बेनिखायनो आं गासैबो फिथाइखौनो जानो मोनबाय आरो ना
औ
औ
जोंनि गामि ओनसोलावथ' बांद्राय आपेल आंगुरनि आबादा जानो थाङाना नोंथां
औ नंगौ नाथाय बेफोरखौ जोङो हाथायफोरनिफ्रायनो बायनानै लानानै फैनानै मोनजायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
औ नोंथाङा आरो र' ड्रागन फिथाइखौ माबोरै गायो नोंथाङा बिनि बागै मोनथियोबा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नोंथां आंथ' बारा एसे ओरै मोजाङै मिथिया अब्लाबो आं मोनथिनायखिनिखौ नोंथांनि नोंथांनो खिन्थानोसै ड्रागन फिथाइखौहाय फारस्ट थनो बिफांखौ गायनानै लाबोनानैहाय बेखौ हाखौ मोजाङै खारायना लानानै हाय बेयाव गायनाय जायो आरोना नोंथां बिनि खारायनानै लानाय हानि जाबोरफोरखौ मोजाङै फोस्राबनानै गार'नानैहाय बेयाव गायनाय जायो गायनानैहाय बेयो मोजाङै जौलांबाथाय बेखौ मोजाङै फोसाबनानै बेयावहाय रिं खायफाया रिं होयो खायफाया होआ बिब्दिनो होनाय जायो आरोना होनानै जेबोला बेयो जौलांगोन ना जौनानै अबोला बेयाव फिथाइ फैयो फैब्लाथाय बेखौ मोजाङै फोसाबनानैहाय गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ उम आरोथ' दड्रागननि बिफाङाथ' गोरलैयैनो बायो नाथाय बिखौ सुंथानो थाखायथ' जोंनो मोनसेबाबो जिराद नांगोन ना बेयाव मा जिरादखौ होनाया मोजांसिन जायो?
औ जोंनिथिंजायथ' आं नुनो मोनदों ओ लहा जेरै रड बेफोरनि मा होनाय नुनो मोनदों आरो ना आङो मोजाङै माने जाहाथे बियो गोलैया बिनि थाखाय मोजाङै बेरा रखम होनाय नुनो मोनदों आरो देनां
औ नोंथां
औ
बिनिफ्राय नोंथांमोननि थिंजायहाय माबायदि फिथाइ सामथाइनि मा मा रोखोमनि फिथाइ सामथाइखौ ओ बांसिन नुनो मोननाय जायो?
जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो बांसिन फिथाइखौ नुनो मोनो जेरै जामखौबो नुनो मोनो जाम गोसोम बास जाम गुफुर लथा जाम बेफोरखौ नुनाय जायो आरो जुम्रा नारें नारें जि लिथुखु लिसु थाइजौ खान्थाल थालिर बिफोरखौ जोंनाव गोबाङानो नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइया न'खर न'खरबो थायो आरो गोबाङानो।
औ नोंगौ
औ नोंथां
औ
नोंसोरनिथिं माबायदियै फिथाइफोरखौ गायो आरो जेनेबा मा मा फिथाइ दङ नोंसोरनि गामि ओनसोलाव जों एसे फोरमायना होन हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय ओ बांसिन आबाद मावो होनबा ओ बैग्रि बिनिफ्राय थालिर बेफोरखौ आबादखौ बांसिन मावो आरोना नोंथां। आरो दा नुनो मोनदों मा चक्लेट बिफां नोंथाङा थ' मोनथिगौ ना चकलेट बि फांखौबो गा हायो आरोना जोंनि बे गामियावहाय बेखौ गायोबालायनो बेनि फिथाइखौ फानोब्ला गोबां रां मोननो हायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां बे बिफांनि मुङा मामोन?
हो?
बे बिफांनि मुंखौ मा मुं बुंनाय जायो?
बे बिफांखौथ' आं खोनानो मोननायाव चक्लेट बिफां होननासो मोनथिदों आरोना नोंथां।
औ
औ बेनि बिनि फ्राय जोङो बे चक्लेट बिफांनि फिथाइनिफ्राय लायनो जोङो सक्लेट बानायनो हायो होननानै मोनथिदों आरोना आङो नोंथां।
औ नोंथां बे बिफांनि मुंखौ आङो खोनानायाव ओ मिथियोब्ला कक'वा बिफां ना मा बुङो होननानै आङो मोनथिनाय मोनदों आरो ना नोंथां।
औ
आंबो बांद्राय मोनथिया मोनथिनाया। औ नोंथांमोननि ओनस सोलाव बे क'कवा बिफांखौ गायनाय नुनो मोनो नामा?
औ नो गायो नोंथां गोबां सुबुङानो दासान्दै बे बिफांखौ गायदों आरोना नोंथां।
औ
औ
नोंथाङा बे कक'वा बिफां बा चक्लेट बिफांनि फिथाइखौ मोनजाफेरबाय नामा?
आंथ' नोंथां दासान्दै बेफोरखौ मोनजाथ'वाखै आरोना नोंथां मानो होनब्ला बेखौ गोथाङै जाया फोरानग्रोनानैसो दोननांगौ होननानै खोनानो मोनदों आरोना।
औ नोंथां
औ बिनिफ्राय नोंथां जोङो सिलिखा बा फिथाइ नोंथांनि न'खरबो थाखायो बियो गायसिनावबो बे सिलि खा खौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनो हानाय जायो?
ओ सिलिखाखौहाय जोङो ओ खानायावबो देनानै लानो हायो आरोना। बेजों खानाया मोजां जायोनो। गोसोम जायोनो नोंथां। बेनिफ्रायहाय जोङो बे खौ जानो हायो ओ ओंखाम जाखां बोला ना बेदर जायोब्ला खायफा सुबुंफोरा जायो आरोना नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिफोरबायदि सिलिखाखौ बायदि बायदि खामानियाव बाहायनाय आं दासान्दि नुफेरा आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ
बेखौ गुन्दै खालामनानै जों फोरानना लानानै गेस्टिकआवबो जानाय जायो आरोना नोंथां गेस्टिक जायोब्ला मानसिफोरा बिनि गुन्दैखौ दैयाव सोमनानै लोङोब्ला मोजां मोनो आरोना
अ
औ नोंथां जोंनाथ' दा रायज्लायनायनि समाबो जानानै फैबाय आरो नोंथांजों राय्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोनथियैफोरखौ मोनथिनानै
औ नोंथांजों औ नोंथांजों रायज्लायनानैबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोनथियै गोबां बाथ्राफोर मोनथिनानै मोनबाय ओ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिदिब्ला नोंथांजों जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनाय दोनथनाय सनि सैनामा
औ नोंथां गोजोनथों
औ गोजोनथों